औ। गोजोन फुंबिलिनि हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांजों आं। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन।
औ।
ओ। आयदाया जाहैबाय जों एमावखौ माबायदि बानायनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ एसे हागोन एमावखौ जों। माने गिबियावनो। एमाव बिलाइखो खाग्रोना लायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो। बेयाव होनाय जेनेबा थालिर। बिगुरनिबो इसे इदिनो माबा बाहायनाय जायो।
औ।
ओ। गोबां बिदिनो माने किसुमान होबावनाय थाबावो आरो बेफोरफोरखो माने
आ। नोंथाङा एसे गोनो गोथो बायदि मोनदों आङो आं एसे आंनिफ्राय ओ फोरमायनानै होनो सानदों।
औ औ।
जोंहा जोंहा एमावखौथ' जोंनि ओनसोलफ्राव ओ गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जायो जायो।
ओ जों गिबि एमाव बानायनो होनब्लाथ' जोंहा फार्स्ट अफ अल ओ माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा?
उम औ औ।
औ माइरंखौ गावनि गाव बेसे बानायगोन बे हिसाबाव बाग्रोनाय जायो आरोखि ओ माइ मायरंखौ लाखांनानै ओ खमैबो नै थाम घन्टासो दैयाव सोमनाय जायो जाहाथे रुइयो आरोखि जाहाथे देनायाव एसे ओ गोरलै जायो थाबैनो गेब्लेयो बेनि थाखाय सोमग्रोनानै लानाय जायो औ बिनि उनावहाय ओ जों एमावआव एमाउ बानायनो थाखाय ओ एमाउटनि रोदा बा एमावनो बिलाइ बा ओ एमाव बिबार बेखौ हानानै बा जावफुनानै लायनाय जायो आरो ओ रैमालि बिलाइ ओ बासगि बिबार बेफोरबायदि ओ बिदिनो गोबां होजाबावो आरोखि ओ नामफोरखौथ' आं मिथि एसेबां मिथिला आथ' बेफोरखौ लाबोखांनानै ओ माइरंखौ खमैबो खांनानै ओ आधा घन्टासो दै सर'नो दोनो आरोखि ओ जेब्ला दैया सर'गोन होमब्लानिया जोङो ओ दिंखियाव देनानै फिथा गुन्दै बायदि हो खालामनानै लाग्रोयो आरोखि
औ
ओ बिनि उनावहाय ओ जेब्ला फिथा उन्दै बायदि जागोन बेखौ न'आव लाना थांनानै बा जायगायावनो ओ दै एसे सारस्रिनानै ओ लारु बानायनाय जायो आरोखि औ लारु बानायो बेनि उनावहाय ओ जेब्ला लारु बानायो बे समावनो जोंहा दाला बा सान्दें दा बा बेफोराव बियो दोन जानाय बुस्थु बुस्थु लानानै
लारु सिथुमनानै दोननाय जायो आरो
अ औ औ लारु सिुथुमनायखौ जिगाब बा हिनि सायावहाय दोनो आरोखि दोननानै ओ साननै सानथामसो सान्दुंङाव फोराननाय जायो
औ
औ बे सान्दुंङाव फोराननाया जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौ ज' खालामनानै ओ गोसोबादि जौ बानाय जायो आरोखि
औ माने फोननो हानाय जायो आ
औ औ औ औ आ - ओ नोंथाङा एसे जौ बानायनायनि सायाव ओ फोरमायना होनो हागोन ना?
जौखुथ' बिदिनो गिबियाव माने माइरं बायग्रो ना लाबग्रोनो गोनां जायो आरो गिबि गिबियावनो ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो जेनेबा न'आव लाबोनानै बिखौबो साफा सुुनानै माने ओंखाम स संनाय बायदि बिदिनो संग्रोयो आरोना
आ
आय बिखौ संखांनानै
औ
संखांनानै माने बिखौ फोमोनो आरो जेनेबा फोमोनखांनायनि उनाव बिखौ ओ बेखो फोमोनखांनायनि उनाव बेयाव फोनो आरो एमावखौ
औ
फोनखांनानै
बियो होमबानिया माबानो हानाय जाहैबाय आरो जेनेबा जोङो जोमाय बानायनाय जाहैबाय आरो
औ
नोंथाङा इसे बिनि बागै फोरमायना होबावदो
औ जौ बानायनायनि ना
औ औ
आ
जोंहा जौ बानायनो होनब्लाथ' जों जौखौ गोबां रोखोमनिफ्राय बानायनाय नुयो नुनो मोनो आरोखि ओ जेरै ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय खान्थालनिफ्राय बानायनाय बा रैमालिफोरनिफ्राय बानायनाय बिदि बायदिसिना नुनो मोनो आरोखि नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनैहाय जों नुयो जे ओ माइरंजोंनो जों जौखौ बानायनाय बांसिनानो उन्दैनि फ्रायनो नुबोदों आरोखि त' जोंहा ओ जौ बानायनो थाखाय गिबियाव माइरं लाग्रोनाय जायो माइरंखौ ओंखाम खालामनानै ओंखाम संखांनानै से ओ प्लास्टिक बा ओ हमनानै ला दै सर'यै जायखिजाया ओ बुस्थुआव फुम ओ मा होनो बिखौ ओ गुसु खालामग्रोनानै लानाय जायो आरो औ गुसु खालामग्रोनानै लानाय जायो आ गुसु खालामखांनायनि उनाव जा जों एमाव बानायोना आ बे एमावखौहाय ओ बै ओंखामावहाय फोननो आरोखि देख्रुबनानै एमाव सिथरखौ औ फोनखांनानै ओ जोङो जिहेतुबा प्लास्टिक हमनानै ला प्लास्टिकआव जोङो ओंखामखौ गुसु खालामदों बेयावनो जोङो एमाव खौबो फोनबाय एमावखौ फोनखांनायनि उनावहाय ओ जोङो उम ओ मा होनना बुङो बेखौ ओ खान्था बा दो हानिदो बेफोर बेफोरबायदियाव सोनानै दोनो आरोखि
औ औ
सोनानै दोननानै जेब्ला ओ सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय बे ओंखाम मा सेवनानै रोसि जायो बे रोसिखौ जोङो जुमाय होननानै बुङो आरोखि
औ औ
बे जुमायखौ आरो साननै बा बेनि सानथामनि गेजेरावहाय आरो सावनाय जायो आरोखि जायखौ खौ जों सेरेब होननानै मोनथियो
माने बे जुमाया
औ
सानथामबा साननै दोनखांनायनि उनाव माने रोसि जायो
औ औ सेवनानै रोसि जाहोयो आरोखि औ ओ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सावनाय जायो आरोखि ओ ओ जायखौ जों सेरेब होननानै गामि गामि मोनथिनाय जायो आरोखि ओ बिदिनो जों जौखौ बानायनाय जायो
औ औ माने बेवहाय माने जुमायजों माने बिदिनो जुमायखौ दोआव लानानै आरो बिदिनो मोनथाम जायखिजाया मोनथाम स्टेप लानानै जेनेबा सेरेपखौ बानायनाय जाया आरो ना माने ओ दोआ मोनथाम दो बिदि बिदि होनाय नुनो मोनो आरो जों सरासनस्रा
औ
सेरेब बानायनायाव
औ
नोंथाङा एसे बिनि बागै आरो फोरमायनो हाबावगोन नामा
ओ बेयाव जोंहा गिबि जा जों जुमाय दोननाय दो बेखौ जोङो लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जा खफ' गबोनाय ओ दो थाबोयो बेखौ जोङो सेकेण्ड स्टेपाव दोननाय जायो आरोखि होनाय बेनि उनावहाय गोजौ गोजौ थावहाय जोंहा ओ दै दोननाय दो थाबावो जाहाथे बे बै दैयाव दुंजानानैहाय ओ खफ' जानानै गबोयो आरोखि बि बेेबारि म हरैनो जोंहा ओ जिथु बा सेरेब बे खफ' खफ' महर लानानै गबयो आरोखि
औ औ बियो बिदुं मोननानै ओ गोलोमखाङो आरो जेनेबा
औ औ औ गोलोमखांनानै गोलोमखांनानै खफौ महर लाबोयो आरोखि खफौ महर लानानै ओ गबोयो।
औ औ।
ओ जौ बानायनाय जायो आरोखि। ओ नोंथाङा। इसे आबादनि बागै फोरमायनो हागोन नामा सुंद'यैब्लाबो।
ओ मा आबादनि बागै।
ओ जोंहा दाथ' दैलां बोथोर बिदिनो दैलां बोथोरावहाय। माबादिहाय आबाद मावनाय जायो।
अ अ ओ। दा आं गिबियावनो बुंगोन जेनेबा जों। गिबि गिबियावनो हाल एवग्रोनो गोनां जायो जायखौ। जों बुङो खामार होनाय ना मा होनो। बिदिनो।
औ।
खांनायनि उनाव ओहो गिबियावनो होनो खारायनाय खारायनायनि उनाव जों खामा होनाय होनना बुङो आरो बेखिनिखौ जों माने गिबियावनो खारायग्रोना लाग्रोबाय लानानै ओ उनाव जोङो
ओ खामार होयो आरो।
खामार होयो ओं गिबियावनो खामार होयो इनिफ्राय खारायो गिबियावनो सरि दे।
औ औ औ औ।
ओं खारायो ओमफ्राय गिबियावनो खारायखांनानै जों माने नेक्स्ट स्टेपाव खामार होयो आरो। खामार होखांनानै जोङो बिदिनो खोथियाफोरखो जेनेबा फुखांना लाखांबायमोन आरो जेनेबा हमना ला। फोनालाखांबायमोन आं माने गिबिनिफ्राय बुंनो रोंजोबद्रायासै आरोना ओमफ्राय खामार होनानै माने गायनायनि लास्ट स्टेपाव आरो।
औ।
बेखौ जों फोमोनखांबाय आरो फोमोनखांनानै माने माइ आबादखो मावनाय जायो आरोना।
औ।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो।
ओ जोंहा टाइमआ एसे सुंद' जाहैबाय जाहाथे ओ फैगोन समफ्राव नोंथांजों आरो फिन खेब सेबाव लायरायनो मोनगोनखौ आसा मिजिंथिबाय।
औ औ।
दिनैनि लायरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ औ गोजोन्थों दे।